खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
औ ओ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना बेनो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय रायनो हरनाय दा जों आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ बे आयदायानो जाहैबाय बैसागु बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि आंगो फोरबो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो बैसागुखौ बैसागुखौ जोङो ओ मोननै रोखोमै फालियो आरो मानसिनि बैसागु आरो मोसौनि बैसागु सागु औ गिबियाव जोङो मोसौनि बैसागुखौ फालियो। बेखौ ओं सैथो मासनि जोबथा सान सैथो मासनि जोबथा सानखालि मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ मकर संक्रान्तिबो होननानै बुंनाय जायो आरोना बेनिफ्राय बे औ बे मोसौनि बैसागुखौ जोङो जोङो मा ओ जोंनि गामिफोरावबो जोङो ओरैबायदिहाय फालिनाय जायो जे ओ बेहाय ओ
खायसे हागा जोङो हा बाग्रि बाग्रि खब होननाय मोनसे हाग्रां द-दङ ना बाग्रिखब दिगलिलि थि बेफोरखौ जोङो न'आव थाखायोब्ला जोङो ओ फुङावसो बानो बा खानाय जायो आरो। आरो गैखायाबा जोङो बेखौ सानसे सिगां जों बुथुमनानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय औ जोङो आरो मा नांबावगौ होनोब्ला ओ लाव फान्थाव हालदि बेखौबो जोङो बुथुमनानै लाखानाय जायो आरोना।
औ नंगौ-
बेनिफ्राय औ मोस नि बैसागु सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ दुगैस्रां आरि स्रां ओ जोङो लाव फान्थाव हाल्दैखौ हाना लानानै बे बेनिफ्राय औवा खाथिखौ ओ जिन्नानै जोङो माला सुनाय जायो आरोना माला सुनानै ओ माला सुखांनानै जोङो बाग्रिकब एसे दिगलिलिथि ओ बिफांनि एसे दालाय लाना बेबायदि लानानै ओमफ्राय माला दोंसे ला लानानै जोङो खुन्था फाथब्रैयाव जोंनि न'खर न'नि खना फारब्रैयाव जों थुनानै दोन्नाय जायो। बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो ओ मो मोसौनियाव ओ जों मा होनो ओ हांगार सारायनि हांगार नङाबा माबा मोनसे जोंहा माबा खोब बाहायनानै बेहाय थावसो लगायनानै जोङो मोसौनिाव खालार होनाय जायो आरो ना बेनिफ्राय मोसौखौ लाउ ओम लाउ बान्थ जोंनि ओनसोलाव माने दैमा गैया नालाय जोङो न'नि दंखलनि दैखोनो गोथारै माने गोथार लानानै बाल्थिङाव लानानै जोङो मोसौखौ थुखैनानै फो थाराव होलाङो आरो खायसे खायसे गामिफोराव खायसे ओनसोल फोराव दैमा थानायफोराव दैमायाव लांनानै आरो दैमायाव लांनानै थुखैनो जोंहा मोसौनि बैसागुआव फालिनाय समाव ओ दोंसे मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो बे मेथाइानो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बेयो आरोना औ। ओ जोङो इनि अखानायैसो बैसागुनि से खालार दिना ओ से खालारनिफ्राय स्नि सानसिम जोङो मानसिनि बैसागुखौ फालिनाय जायो। आरो बेनिफ्राय औ औ बे से खालार दिना ओ बयबो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां आरिस्रां बा ओ बाथौ लिरस्रांनानै बेनिफ्राय गेदेराव उन्दैखौ उन्दैनो बोरहोनाय उन्दै गनि ब ल बेबाय ज नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो बेदिना खुंखा खायसेफोरा फुं न'खराव माने आलासि दुमसि बायदिसिना बाय बाहागिफोरखौ लिंहरनानै जयैनो फुं अखाजो दाउ नङाबा अमा अमा बेदर बेबायदि संनानै जनोनि उाव साननिफ्रायसो औ नैथि साननिफ्रायसो जोङो न'खर न'खर गथ' गथायाइ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ओंखारनानै जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै नखर न'खर बैसाग मोसानानै जोङो बैसागो मागिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। बेबायदिनो आरोना बेनिफ्राय औ बेबायदिनो मोसौ ायो मा सायो मोसायै मोसायै जेब्ला स्नि सान जायो स्नि सानाव जोङो गोखा गोखै मैगं बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जोङो बुथुमनानै जायो आरो आरो बे मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जानायनि ओ जाहोनानो जाहैबाय माने ओ जों जिनै दानाव माने बोसोरनि जिनै दानसि म निदानाव जोंनि देहायाव जाहाथे बेमार आजार जाया बेनि थाखाय जोङो बे मैगं थाइगं फोरखौ बुथुमनानै जानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
फिनायाव बेबायदि नोंथाङा नोंथांनि बायदि फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबोहाय ओ नों थाङासो दानै बुंलांनाय बायदि मोसौ बैसागोखौ जोंना फालिनाय जायो। बे दिनो ओ जोंना बैसागु होनोब्ला बर'फोरनिनो मोनसे ओ एं गारहायै ओ फोर्बो होननानै जोङो मोन्थिना मोनो। एबा गोनां थार एबाबो जोंनि बर'नि मोन से गिदिरसिन फोर्बो होननानै जों बैसागुखौनो ओ मोन्थिना मोनो। थिग बेबायदिनोहाय जोंनिया बैसागुखौहाय ओ सै थो दाननि जोबथा खालारनिफ्राय ओ फालिनाय जायो। बे सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय जोंहा मोसौ बैसागु होननानै जोङो मिन्थिना मोनो। मोसौ मैसो मोसौ बैसागुखौ जोङो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो फालिनाय जायो। थिग ओ बेबायदिनो जोंना बैसाग दाननि से खालाराव हाय जोंना ओ बिदिनो ओ फुंआवनो सिखारबाय सिखारनानैहाय दुगै ओ दुगैस्रां लोबस्रां जाबाय बेनि उनावहाय जोंहा न'नि था सालियावहाय ओ ननि थानसालियावहाय बिदिनो फुजा बायदिसिनाखौ होबाय बेनिफ्राय जोङो होखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो बोर होनाय एबा बोर लालायनाय मोनसे खान्थि दङ। बे खान्थिखौहाय जोंना औ नोंथां बे खान्थिखौहाय जोंना औ ओ उन्दैया गिदिरखौ खुलुमना नै एबा गिदिरा उन्दैखौ खुलुमनानैहाय बिदिनो बोर हेबा होनाय एबा लालायनाय जायो औ। ओ बेनि उनावहाय जोंहा बिदिनो न'खरनि ओ न'खराव बिदि जोबोब्ला बियो गामियाव ओंखारलांनानैहाय गामियावबो बिदिनो ओ गिदिरखौ खुलुमो आरो उन्दैया ओ उन्दैया गिदिरखौ खुलुमा आरो गिदिरा उन्दैनो बोर होयो। बिदिनो जोंना बे साना बिदिनो जोबो। बेनि उनावहाय जोंनिया ओ बे साना बिदिनो जोब नायजों लोगोसे जोंना अखानायै फैयो ओ सेजौ से रोखोमनि गोखा गोखै जानाय। बिदिनो जोंना ओ बैसानखालिहाय ओ बैसानखालिहाय सेजौसे रोखोमनि गोखा गोखै जायोबाथाय ओ जोंहा जोंनि देहा सोलेरनि बेराम आजारफोरा खारो होननानै जोङो मिथिना मोनो। ओ बेनि थाखायनो जोंहा गोखा गोखैखौ जानाय जायो। औ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ गोदोनिफ्रायनो औ ओ फैबाय थानाय बोसो रावहाय बेमार आजार जाया बेनि थाखायहाय गोखा गोखैखौ जायो। बेनि अखानायै फैयो जोंहा मोसानाय औ बे मोसानायावहाय जोंनिया गिबियावनो ओ फुङाव फुङाव उथिनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रां जानानै ओ बिदिनो गानफब जोमफबहाय ओ
औ
मोसानो ओंखारलाङो बिदिनो बयनिबो न'खराव मोसा मोसाहैयो ओ मोसानायनि ओ बिगोमाया जा हरो बेखौनो जोंना लाना फानानैहाय बेखौहाय जमा दोनथुमनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ सानथाम सानब्रैसो मो सानायनि उनावहाय बिदिनो जमा दोनथुमनाय गासिबो मुवा बेसाद बे खौ जोङो औ मुवा बेसादखौ जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो।
औ।
औ बिदिनो आग्लायनायखौ जोंना दोननानै सोरनिबा न'खराव गोनां जायोब्ला बेखौ दानहरनाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोंहा बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ' दानिया गोबां ओ गोदान ओ गोदान मुगाजों लोगोसे बिदिनो बैसागु फांसन बायदिसिनाखौ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ सोलायनायखौ नुनो मोनबाय ओं।
बिदिनो ओ नोंथाङा ओ बिदि बैसागु फांसन खुंनायनि जाहोनाव जोंनि ओ बर' हारिया मा मुलाम्फा जादों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
अ बेखौ आङो ओ माने बेबायदि बैसागु फांसन खुं नायनि जा जाहोनाव माने जोंनि गेजेराव एसेबाबो जौगानायाबो फै फैदों आरोना जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा लोगोसेनो जोंनि बे-बे जौसाङाव-जौसाङाव बैसागु फालिनाय नायनि गेजेरजों फालिनायनि साननै सानथाम सिगाङाव जोंनि गामिनि उन्दै गथ'फोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय जोंहा खन्थाइ आवरायनाय ओ मोस सानाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय बेबायदिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गामिनि ओनसोलनि गथ'फोरखौ जोङो एसेबाबो थुलुंगाखां होनोनो हादों आरो एसेबाबो बो जौगाहोनो हादों माने बिसोरनि सोलो बोलोखौ जोङो दिन्थिफुंनो हादों आरो बे बेबायदिनो जोङो गामिखौ एसे जौगाहोनो जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि हारिमु बे जौसाङाव बैसागुखौ जोङो ओरैनो खुंनाय जाया आरो जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंनि हारिमुखौ नोजोर बोनानै जोङो खुंनायखौ नुनो मोनदों। जेरैहाय जोङो बै ओ देमसि बे जौसाङावबो जोङो न'खर-न'खर जेरैहाय जोङो देमसि मोसायो दु ओ ओ देमसि मोसायो थिग बेबायदिनो जों बैसागु बे जौस्रांआवबो ओ जौस्राङावबो जों बेबायदि देमसि मोसानाय देमसि मोसानाय खाम सि फुं लानानै धल दामनानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो। जोंनि ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना आर'नाइ फास बायदिसिना गाननानै जोंनि मोसानाय जेरै बैसागु मोसानाय बैसागु मेथ थाइ मोसानाय बेबायदि मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुनि हारिमुवा ओ माने रोखायै बेरखां होननानै आं सान्दों आरो।
औ नंगौ।
दे बिदिब्ला नोंथाङा ओ समाबो जाबायना। समाबो जाब
औ नोंथांजों बैसागोनि बागै सावरायनानै औ। औ नोंथांजों बैसागोनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।